औ नोंथां।
औ खनसेबाव बे फिन लोगो मोनफिननायनि थाखाय साबायखर थाबाय। ओ खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनागासिनो।
मोन ओ माखासे सोंलु सोंनो हागोन नामा नोंथांनाव?
सोंजायो
माने टपिकआ जाहैबाय आथिखालनि जोंनि जौगासारनायावहायो आबहावाया माबायदि हेंथा खोख्लैदों जोंनि आबहावायाव? माने जेरै दा जोंनियाव गोबां जौगाबाय हायाव होनबा हानि हा बाहागोआव जौगाबाय, दै बाहागोआव जौगाबाय, बार बाहागोआव गोबां जौगानाय फैबाय बेफोरो जौगानाया मानसिनि आबहावायाव बा मानसिनि थाखाय बा जिब जुनारनि थाखाय माबाफोर माबायदि गेब्रेंनाय लाबोदों बेखौ फोरमायथिना होनो हागोन नामा?
बेनि बागैथ' आङो बारा मोजां फोरमायनो हानाय नङा मानो होनबा आङो आबहावानि सायाव बारा एसेबां नायगिदिङाखै। नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा सिगाङावहाय?
अ थारैनो नोंथां माने ओहोम जोंनि मानसि माहारिया सोलोंथाइ मोननाय लोगो लोगोनो मानसिनि साननाय हनाय गियान बायदिया जौगानायजों लोगोसेनो साननो हानायाबो गोबां जानायजों जेरै मानसिनि साननो हानाय गोहोजोंनो दब्लायसे हायावनो एसे हायावनो हासार बा बायदि- बायदि होनानै गोबां बिबांनि आबाद फसल फोथांना लाखिनो हानाय जाबाय। दा बैफोर बायदियाव होनाय माखासे रासायनिक हासार बायदिसिनानि जाहोनाव बे हासारा हानि गेब्रेनाय लाब बैयो बेबो मोनसे जौगानायनि मोनसे गेब्रेंनाय जौगानाय लाबोदोंबाबो बेयो नाथाय आबहावानि मोनसे गेब्रेंनाय जाबाय। थिक बेबायदि दिनो कलकारखाना बायदि बायदिफोरा बांसिनानो लै लैथो लैथोमानि खाथियाव फसंथारनाय जायो। जायनिफ्राय गबोनाय बिस गोनां दै बायदिया जुदि लैथोमायाव थाङोब्ला लैथोमानि लैथोनायाव थानाय जिब जुनार ना बायदिसिना आरो बिनि लैथो लैथोमानि खाथियाव थानाय माखासे सुबुंफोरा जुदि बे लैथोमानि दैखौ बाहायोब्ला गोबाङानो बेमार आजारजों भुगिनो गोनां जायो। लोगोसे बे दैयाव थाग्रा माखासे ना जिब जुनार बायदिया बेफोरबायदि बिस गोनां दैखौ बायदियाव थानो गोनां जायोबा बेराम जायो आरो थैनो गोनां जायो। थिग बेबायदिनो होननानै फोरमायनो हायो आरो आंनि बुजिनायाव। दा नोंथाङा बेफोर बायदिनो फोरमायथिनो हागोन नामा जे नोंथांनि जायगा ओनसोल बा नोंथांनि मेगननि नोजोराव नुनायाव बेफोरबायदि अबेबाफोर गेब्रेंनाय जादों नामा?
आं मिन्थिनाय बायदिबाथ' दायो दानि जुगाव गोबाङानो बेफोरबायदि गेबेंनायखौ नुनो मोनो।
मानो होनोबा माम दायो गोबां मानसिफोरानो बांसिनानो प्लास्टिक बायदिस ना सावनाय आरो कलकारखानानिफ्राय फैनाय बार हावा बेफोरनि बारहावा जोंबो गोबां माने मा बुङो बेखौहाय गाज्रि गेस औ गेब्रेेंनाय बेफोर बिरनानै मानसिफोरखौ बांसिनानो गोबां बेराम जानाय बेमारनिफ्राय भुगिनाय बेफोरबायदिखौ नुदों आरो आङो। जोंनि बिथिंजायबोहाय गोबां मानसियानो बारहावाजोंबो बेराम बुनानै लाङोना बारहावाजों? बेफोरबायदि भुगिनायखौ नुदों।
उम।
आरोथ आं बिनि सायाव बारा एसां
उम नोंथाङा बे मानसिया दि दंफां लाइफांखौ मानसि सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव दंफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै जे थानो सुबिदा खालामगासिनो बे दंफां दानफायनाय बायदि बायदिनि जाहोनाव मा फोरमायनो सानो? बिनि बिनि जाहोनाव इयुनाव मा मा फिथाइ मोनगोन बा मा जानो हाथाव बेफोरखौ फोरमायथिनो हागोन नामा?
मानसिफोराहाय बे दंफां दंफाङा जेनेबा मानसिखौ थांना थानो थाखायसो बिफां लाइफांनिफ्रायसो जोङो गेसखौ लायो नालाय?
औ
बेनिखायनो फि फां लाइफाङा जुदि गैया जायोबा इयुनावहाय जोबहैयोबा बिफां लाइफांनि बिलाइफ फोरा गोमालां बां मानसिआबो थांना थानो हानाया गोब्राब जाहैगोन आरो आंनि साननाय बायदिबा।
औ नोंगौ आरो खालामला नोंथां
औ
अ आरो माबाफोर बुंबावनो दं नामा नोंथां?
आंहाथ' बिनि बागै बारा एसां माबा गैया नोंथाङा माबाफोर फोरमायबावनो हागोन नामा? आंबो एसे मिथिनो लुबैयो।
थारैनो नोंथां ओ जोंनि बुहुमावथ' गोबां जौगानाय बायदि बायदिखौ जों नुनो मोनो नाथाय फारसेथिं बे जौगानायनि जाहोनावनो बुहुमा जोबोद गाज्रि गेब्रेंनाय बा गोबां गाज्रि हालोदाव थांबाय थानायखौबो जों नुनो मोनगासिनो।
औ
मानोना बेफोर गासैनिबो जाहोनानो जाबाय मानसि माहारि मानसि माहारिया गावनि थानाय जानाय बायदिनि जाहोनावनो गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि खालामामनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ
माथो बुंबावनो मानसियानो बिदिनो खालामो आरो मानसियानो इदिनो
गावनो औ गावनो खालामनानै गावनो भुगिनांगौ गोनां जायो बेफोरो गासैबो मान सिनिनो खालामनाय नालाय
औ दा आं बुंनो दा नोंथां बारहावा गेब्रेनायनि सायाव माबाफोर फोरमायथिना होनो हागोन नामा?
बारहावा गेब्रेंनायाथ' गोबां गोबां जाहोन दं नाथ फाय आङो दायो एसां माबा गैथ'वा नालाय। ओमफाय आङो बुंनोनो हानाय नङा। बिनि सा
अ माबाफोर बुंनो हानायफोर दं नामा?
बुंनो हानाय गोसोफोरावथ' दायो आङो एसां गैयानोखा
नोंथाङा बेसेसिम फरायखो
आङो दासो देग्लाय डिग्रि कमप्लिट जादों
अ
नोंथाङा
आं डिग्रि लायाखै आङो ओस एस पास जानानैनो आइ टि आइ आव लानानै कमप्लिट जासिगोन
औ
नायनो
मोजां मोजां खौरां
दा नोंथांनि सोरगिदिंनि आबहाव बा बायदिया थिगैनो दं ना?
आंनियाथ' जोंनियावथ' दा आङो बारा ओंखारबाङो नालाय बारा मिन्थिनानै मोना
अ नोंथाङा न'आव थाबाय थायो नामा सिगांनो?
आं बांसिनानो न'निफ्राय ओंखारा न'आवनो थानाय थाङो
अ बिसिबां थाबथायो होमबा
औ बिदिनो बुंजायो
अ
नोंथां उम बुंगोरदो दे
नोंथाङा माने बिदिनो गामिनि थासारि बा खाथिलानि ओनसोलफोरनि थासारिखौ जुदि नायदिंनानै बिजिरनो हायोबा मोजां आरो नोंथांनि थाखाय बेनो
औ
नोंथाङ मबा बुंनो नागिरदोंमोन जे?
आं नोंथांमोननि जायगानि बागैसो सोंनो नागिरदोंमोन?
जोंनि जायगायाव बिदिनो गेब्लेंनाया दा खम होननानै बुंनो हायो आरोना थेवबो जोंखि आबादनि सायाव गेब्रोंनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बांसि नानो आबादनि सायाव ग्रेब्रेंनाय नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो मानसिफ्रा बायदिसिना रासायनिक हासार बायदिसिना एम्फौ फोथैनायनि मुलि बायदि बायदि बाहायनायनि जाहोनाव
औ
नि खामानि मावनानै गोहोआ जोबोद खम जायो बेखौ जोंथि मोनथियो आरो आंनि आन्दाजा आंनि दा नोंथां टाइमाबो जाबाय नै
औ दे होमबा बेयावनो
दे होमबा नोंथां औ गोजोननाय थाबाय।
दे